औ खोनादों ना
हेलौ
औ खोनादों
अ बिदिब्ला नों नोंथांजों दायो बेरायनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना
औ औ सावरायजागोन
औ
बिदिब्ला नोंथाङा नो खोनथाग्रोदो दे
औ बेरायनाय होनोब्लाथ' जोङो बबेबा दाबसे जायगायाव ओ थांनाय बेखौ जोङो मोनथिनो हायो ओ जेनेबा जोंनि फ्रि टाइमाव एबा गोसोफोर खौ गोजोन मोनाबोला गोजोन नागिरनानै जोङो बबेबा जायगायावहाय बेरायहैनो हायो
औ नंगौ
दा बेबायदिनो बेरायनायाबो गोबां रोखोमनि था नो हायो जेनेबा जों खाथि खाला बे रायनाय गोजानाव बेरायनाय बा ओ हादोर बेरायनाय बेफोरबायदि जोङो मोननो हायो ओ बिदिब्ला नोंथाङा माबायदि जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो बेनि एसे न' मुना होनो हागोन ना
मोजां लांब्ला मोजां गियान मोनो मेगनजों नुनाय गियानफोरखौ बुथुमनो हायो आरो बेनि थाखायनो बेरायनाया मोनसे मोजां हुदा आं सानो
औ
नंगौ बेरायनाया मोनसे मोनसे मोजां हुदा
औ दा बेनि थाखाय समफोरखौ नायनांगौ आरो सम बोथोरखौ बेरायनायाव बबे सम समाव बेरायब्ला मोजां बबे समाव बेरायगोन
बेबायदिनो ओरैनो बेरायनायनि सम होननानै बुङोब्ला फरायसाफोरा गरम बन्द'नि सम आरो माब्लाबा ओ एनुयेल फाइनेल जोबखांनायनि उनावहाय बेरायनो हायो। हायो नङा होमबा? ओ बेबायदिनो आरो माखासे मेट्रिक
औ
मेट्रिक बागै फाइनल जोब नायनि उनावहाय मा नायथावना जायगा बेफोराव बेरायनो हायो जाय जोंहाय बिसोरो मोनथि मोनैखौबो मोन थिनो हायो
औ औ
बेनिफ्राय आरो ओ बायदिसिना अ रायजोफोर जेनेबा गुबुन रायजोनि जों नुहुरसयै बेफोर जायगायाव बेरायनो हायो बेनि ओमफ्राय जोङो बै हादरनि एबा बै रायजोनि ओ जायगानि एबा ओनसोलनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो हायो। बैनि थानाय जानाय हुदा आसार खान्थि बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लाबोनो हायो। बिनिफ्राय बिसिनि रायज्लायनाय राव बेफोरनि सोमोन्दैबो जोङो मोनथिबोनो हायो। आरो बैयाव थानाय सुबुंफोरनि माखासे बिहेभ प्यार बेफोरखौबो जोङो मोनथिनो हायो। आरो माखासे सोलोंनांगौ खोथाफोरखौ जोङो सोलोंनानैबो लानो हायो जेनेबा बेहाय। मोनसे मोजां आखु नुबोदोंबा बेखौ जोंनि जायगायाव फैनानै बेखौ मावनो फोरखौ जोङो लानो हायो।
रायनो हायोब्ला जियान मोनो बे बेरायनो थाखाय गिबियावनो रां नांगोन आरोना जेब्ला आखयाव रांथागोन